हेलौ औ औ खोनादों खोनादों नोंथां ओ औ फोरबोनि औ लाजायो फोरबोनि सायाव मोजां मोनसे आयदा जोंनाव बर'नाव गोबां फोरबो दंखायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ ओम बैसागुखौ मख'नो हायो मागो खौ मख'नो हायो बेफोरबायदिनो ओ ओ काथि गासाखौ मखनो हायो बे गुबुन गुबुन फोरबोफोर दंबावो जायफोरखौ जोङो मख'नो हायो दा बे बेफोरनि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे हारि मुवा बेरखाङो थांना थानायनि राहाफोरनि गेजेरजों। ओ राहाफोरनि बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो हायो।
औ ओ बेबायदिनो जोंनि फोरबो बुङोबा गाहाय फोरबो बुङोबा जों बैसागो फोरबोखौ बुंनो हायो। आबादजों सोमोन्दो थानाय। बर'नि हारिमुवा। बेयाव रोखा रोखा जाखांनायखौ जों नुनो मोनो। बैसागुआव ओ बिदिनो बैसागुआव। मोनै मोननै बाहागोखौ जों लानो हायो। मोसो बैसागो मानसि बैसागो ओ ओ बिदिनो मानसि बैसागो खालि मोसौ बैसागो खालि। सैत्र' दाननि जोबथा सानखौ लानाय जायो। बेबायदिनो मानसि बैसागु। बुंब्ला बैसागोनि से थारिखनिफ्राय जागायनायखौ जों लायो ओ बेबायदिनो उम बेबायदिनो खाथि गासा ओ मागो गो दमास ओ बिदिनो गोबां। थ' बैसागोनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै मानसि बैसागो।
औ औ औ औ औ औ।
थ जों मा मा खालामो। ओ मोसो बैसागु जों मोसो बै सानखालि फार्ट न' फुङाव मोसौखौ ओ गलिनि फोराय दिहुननानै ओ ख्रि बा हाखर हाला बेलु बायदि। थायोब्ला बे फोराव लांनानै जों फुङावनो थुखैनानै ओ मोसौनो थाव गुबै। आ आस गं बायदियाव। थाव गुवै फुननानै होयो बेनि अनगायैबो ओ मुसु खौ जों बेस बेसानखालि लावथिजों बुवा ओ बिसोरखौ माखाना बिफां रायदों बिलाइ दैहुलि दि बिलाइ बेफोरजों बुनानै बुर सारस्रिनाय जायो जाहाथे मोसौआ मोजां जायो गिदिर गोलाव जायो माने जुरु बोलो गोरा जायो बेफोरखौ हास्थायनानै बेफोरखौ लुबैनानै गसायनाव आर'ज बिनाय बायदि ओ बुर सारस्रिनाय जायो आरो लाव फान्थाव बायदिजों खुबैनानै बिसोरखौ गेदेर जानो थाखाय ओ बुंनाय जायो बेबायदिनो
औ जानो हागौ अ मोसौ मोसौ बैसाग औ मोसौ बैसागु फालिनायनि गुबै जाहोनखौ बेबो जानो हागौ आ गोदो जोंनि बर' समाजाव ओ मोसौखौ जोबोर ओ गोनां होननानै सानोमोन मानोना आबादनि खामानिखौ आबाद हालेवनायानो जा मै होनायानो जा मोसौ नङाबा जोंना जाफुंनाय नङामोन स' बेखायनो जोङो ओ मोसौआ जोंनि समाजाव बा जोंनि हारिनि गेजेराव ओ मोनसे मै खोम जायगा आवग्रिदों जायनि गेजेरजों जों आबादखौ जाफुं आबादनि खामानिफोरखौ जाफुंहोनाय जायो बेखायनो मोसौ मोसौआ मोजां थायोब्लासो जोंनि आबादखौ जों मावनो हागोन बेनि थाखायनो जानो हागौ मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ मान होनानै बा मोसौनि फारसे अननाय ओ जि सिबिनाय बेखौ बेरखांहोनानै मो मोसौ बैसागु खौ जोंनि आ आजै आजौ मोना गोदोनिफ्राय फालिबोदों। फालिबोदों जानो हागौ।
बेनिखायनो बुंनाय जायो जे मोसौखौ माइनाव जे मैसो गैया जायनि न'आव मोसौ गैया बेनि न'आव माइनाव गैया होननाया बेनि थाखायनो बुंनाय जानो हागौ जे मोसौआ जों
औ औ औ उम
जों हालेवनानै जाबोनो जानो हायोमोन।
औ औ औ गुबुन जाबाय ट्रेक्टरनि बाहायनाय फैबाय बेफोर बायदिनो गोदान गोदान आदब खायदाजों आबाद मावनो हानायनि राहा लामा ओ फैबाय बिगियानारि आदब माखासे दिहुननानै होबाय जोंनि गेजेराव।
औ बेबायदिनो। फोरबोफोरा ओ जोंनियाव जोनोम जादोंमोन। बेफोर ओ जिउ खांनायाव जिउ खांनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा रंजानाय रंजानाय ओ बेनि थाखा बखायनो फोरबोफोरा जोनोम जादोंमोन बे बेबायदिनो ओ खाथि गासा, मागो दमासि बायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ खा मागो-मागो होननानै बुङो नाथाय जोंनियाव। ओ बेखौ माग मासाव फालिनाय जायो ओ बे मागोआव बेबो मोनसे आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां होननानै बुंनांगोन मानोना माइ दै हा खांनानै ओ बर'फोरा जाहाथे बै बि ओ हा खांनानै मोननाय माइ दैखौ गसायनि ओ हाखांनानै मोननाय जि माइ दै खौ बेखौ फिथा सौराइ बानायनानै गसायनो बावग्रोयो बावखांनायनि उनावसो गावसोर जायो मा-मागोआव मागो दमासि फालिनो थाखाय बर'फ्रा ओ खायसे खायसे से जायगायाव ओ बैफोर बायदि लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो दाबो ओ गोदो लावखार ओंखाम जायोमोन। ओ गासि सिबोआवनो जायोमोन नाथाय बेफोर बायदिया लासैनो खमायबोनायखौ नुनो मोनदों थेवब्लाबो आथिखालाव ओ रायजो नाङैनो खांलायलायना नै माइ दै खांलाय लायनानै लावखार ओंखा खामबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो रंजा खुसियै गावजों गावनि गेजेराव गोरोब लायनायाबो बांहोनायखौ जों नुनो मोनो औ ओ बेफोरबायदिनो मागो दमासि होनना नै बुंबावोबा जोङो ओ मोननो हायो माखासे फिथा सौराइनि बाथ्राफोरखौ ओ जोंनि माबायाव ओ साननो हायो जेरैहाय फिथा सिथाव फिथा एनथाब बेफोरबायदिनो माखासे ओ फिथाफोरखौ जों मख'नो हायो। औ औ बेबो नंगौ मोनसे। औ आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ आखाइ एवनायनि बाथ्राखौ मख'नो हायो आखाइआव जोङो ओ ओ माबाखौ मोननो हायो ओ माइब्रा माइब्राखौ लानो हायो माइब्रा खौ आखाइ एवनानै ओ बेनि उनाव बे ओ बेयाव माखासे ओ सोरबा बुद होयो सोरबा नालेंखर सोरबा बिदिनो ओ सिबिं होनानै सिबिंखौ बबेबा माबेबा माबेबा जायगायाव गाथाबो होननानै बुङो औ ओम बिद दि होनानै एवो एवनानै बेखौ जायो ओ बेफोरबायदिनो गिबियाव अरनो बार बावउग्रोयो गोथै थैनानै थांनाय आजै आजौफोरनोबो बाउग्रोनाय जायो बेनि उनावसो ओ मानसिया गावनि थाखाय बा गाव जानो थाखाय बाह हायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो खाथि गासा खाथि गासाखौ जों नायनो थाङोब्ला ओ खाथि गाासायाबो आबादजोंनो गोनो सोमोन्दो गोनां मानोना आबादनि मोजांनि थाखाय खाथि दानाव आबादनि मोजांनि सोम आबाद मोजां जागोन बेखौ आसा खालामनानै जाहाथे आबादाव ओ गाज्रि एम्फौ गाज्रि बारहावा नाङा बेनि थाखाय खाथि गासाखौ ओ सावनाय जायो बा खाथि गासा सावनो थाखाय ओ खा ओ थाइगिर थाइगिर बिखंखौ बाहायनाय जायो थाइगिर खंखौ ओ बे थाइगिर खुङाव ओ गन थुनानै ओ बेयाव थाव होनानै बेखौ जेवारि बायदि बाहायनाय जायो जाहाथे बे जेवारिया जोंनानै ओ माइ माइ आबादनि थाखाय गुबैयै बाहायनाय जायो बेखौ। ओ जाहाथे बे जेवारिया जोंनानै माइ आबादाव ओ गाज्रि गाज्रि ओ खामानि मावहांनाय बा गाज्रि ओ गोहोम खोलैहांनाय एम्फौ एनलायाफ्रा बे माबाजों सोरांजों साथ बाथिनि सोरांजों खारो बेनि थाखाय बे बे फोथायथिखौ लानानै माने ओ माइ आबादाव बे बाथिखौ सावनाय जायो आरो ना। दा ओ बेफोरबायदि औ। बेफोरबायदि फोरबोफोरा लासै लासैनो जोंनि समाजनिफ्राय बा जोंनि हारिनिफ्राय लासै लासैनो दोरोदै दोरोदै गोमालांनो हमबोगासिनो दा बेफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन दा मा-मागो दमासि होनना बुंङोबा फिथानि बाथ्राखौ मख'दों दा जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो फिथा सावनो रोंलिया बा बावलांबाय गोबां फिथाखौनो जों बावगारलांजोब्बाय। ओ जेरै हासुं फिथाखौ जोङो गोबाङानो दा गोबां जायगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनला एन्थाब ओ सिथावखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय थेवबाबो एसेबां ग्राब मानि ओ बाहायनायखौ नुनो मोनला मागो दमासि जाबाल' जोंनियाव फिथारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। नङाबाथाय गुबुन समाव जोङो फिथाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोना। दा बे समाव बैफोर औ औ दा बे समाव बैफोर फिथाफोरखौ जों माबोरै ओ जोंनि जा मागो दमासियाव जानाय बा लोंनाय बे फिथाफोरखौ माबोरै रैखा खालामना लानो हागोन मोननैसो राहा लामाखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आ थिगानो ओ फिथाफोरखौ माबायदि रैखा थि होनो हागोन बेनि बेनि सोमोन्दै ना ओ फिथाखौ जों माने फिथाखो जों न'आव न'आव जों लोगोसे न'आव बानायनो नोंगोन आरो बेखो जों बेफार फालांगि फार फालांगि महरैबो लानो हागोन ओ था बे बेफार फालांगि बानाय जोंनियाव माने बे थालांगोन रांखान्थि खामानायजों लोगोसे ओ बेबो थालांगोन ओमफाय बेफोरखौ माखासे जे वर्कसप जाया जेब्ला जायो ओ बायदि मिथिं दाबथिं बायदि जानाय बा ओ बेफोर ओ जों लानो हा हायो ओ बे गो दोरोङारि फिथा फिथा बानायनायनि बेफोरखौ जों अक्सर लानानै बेफोरखौ जों दिन्थिनो हायो। मानसिनि सिगाङाव ओ जे प्रजेक्ट बायदि खालामनानै जोंङ लानो हायो बेखो। बेजोंबो रैखा खालामनो हागोन। आरो न'वाव ओ फोरबो बायदियाव जों बेफोरखो बानायनानै मानसिनो ओ जाहोनो हायोबा बा मानसिनो मानसिया बेनि गोथावखौ मोनोबा जे मादि बानायो बेफोरनि सोंनायखौ सोंबा जों इदि बानायो होननानै बुंनानै बेनि ओनफ्रायबो ओ फिथा रैखाथि मोननो हागोन। ओ दाना जों बुंनो सानदों ना बानाय ला होननानै बेखौ जे बानायनो हमोबा बे थालांनाया
औ बेजों लोगोसे आं बेखौ मख'नो लुगै जों न'वाव जाहाथे ओ फुंनि साहा लोंनायाव जोङो बेखौ जाहाथे बाहायो होमबाना बेबो थांना थानो हागोन। बा बेखौ फो थांनानै लाखिनो हागोन जोङो माने ओ सा साबसिन जागोन बेयो माने ओ जुदि जोङो न'वाव साहा लोंनायाव गुबुन बिस्किट ओ बेफोरबायदिनो भुजिया बेफोरबायदि गुबुननि थावजों एवफ्राम सावफ्राम खालामनाय ओ जि जाग्रा मुवानि सोलाय जों जुदि फिथाफोरखौ बाहायोब्ला होमबाना बे जोंनि देहायाबो देहायाबो गो थागोन आरो फारसेथिं देहायाबो थाजिमै थागोन गोग्गयै आरो फारसेथिं ओ जोंनि ओ फिथा सामथा ओ फिथा फिथा सौराय बेफोरबो थांनानै थागोन होननानै आं सानो आरो
नोंगो।
औ ओ दा सिम दा समाव बे समाव समा गैला। जोंना औ दा बे समाव फोरबोनि फोरबोनि बागै सावरायनाय आरो ओ फिथा सौरायनि बागै नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ ओ आंबो गोजोननाय मोनबाय नों
औ औ गोजोन हर।
ओ।